हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो जिरायनानै दङ
औ नोंथाङा जाखांबाय ना
बाय आङो औ
नोंथाङा एसे फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
औ औ औ बुंदो औ औ दङ
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना बेबायदि बर'फ्रा माबायदि फोरबोखौ फालियो आरो माबायदि रंजायो
औ औ औ औ दा फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव बुहुद दङ नङा होमबा जेरै दुर्गा फुजा जों औ दुर्गा फुजा बाथौ फुजा बा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव थानाय गासैबो फोरबोआनो जाबाय बेफोरो जाबाय राज फुजा जेरै काथि गासा बा माबा जानाय फांसन बेफोरबो फोरबोआवनो गोलैयो नङा होमबा होमबा दा औ दा फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव जों जेरै सुबुं माहारिया खौसेथियै गासिबो खाजा गोमजा फालिनाय बा ओ बेफोरखौ खुंनाय बेफोरखौनो फोरबो होननानै बुङो जेराव जों गासिबो ओ गोदान गोदान बा जि सि जोम बा गावनि गावखौ जेरै ओ जि जोम जों बा बेफोर बायदिनो हिन्जावसाफोरा जेरै बेफोरबायदिनो देलायनानै गानफब जोमफब ओंखारनानै गासैबो फोरबोआव नुजाहैयो होमबा नङा होमबा
औ औ
औ जोंनि गेजेराव फोरबो होननानै बुङोब्लाथ गोबां ओ रोखोमनि फोरबो दं जेरै बेफोरबायदिनो आं होननाय बायदि गोबां गोबां ओ फोरबोखौ गुबुन गुबुन इसोर बा गहायनि थाखाय फालिनाय जायो जेरै जोंनि ओ खेराइ फोरबोखौ बा बाथौ बाथौखौ जेरै जोंनि ओ आफा बोराइ बाथौनि थाखाय जों सिबियो जेरै बेफोरबायदिनो दुर्गा फुजा बेफोरखौ दुर्गा मा बे दुर्गा मा एबा
बेफोरबायदिनो ओ राज राज फुजा जोङो जोंनि गेजेराव बेफोरखौ कृष्ण राधा बेफोरबायदि बेफोरबायदि इसोरनो जों फालिनाय जायो आरो नङा होमबा
औ औ
दा ओ गोबां ओ फुजा फाथाल फोरबो बेफोरनि थाखाय गोबां मानसिफ्राबो जेरै मोनाबिलियाव जानाय फांसन बेफोरबायदियाव ओ गोबां जों फोरबोफोराव ओ सिंगार लाबोयो जेरै जोंनि गेजेराव बरनिनो गोबां मोजां मोजां सिंगार दं जेरै आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि गोबां मोजां मोजां सिंगार दं बेफोरखौबो जों लाबोनानै फोरबोफोराव जेरै ओ बेफोराव रंजा रंजा बाजा खुंबोयो नङा होमबा दा फोरबो होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गेजेराव ओ फोरबोआव नुजाथिहयो बेफोराव जों ओ गोबां मानसिफोरानो गावनि दुखु दाहा बेफोरखौ बावगारनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा दा जोंबो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंबो अबेवबाफोर फांसन बा बेफोराव जोंबो ओ गानफब जोमफब बा लोगोफोरजों एसे गोजोननो एबा गावनि जिउआव जानाय दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै बेफोराव रंजानो थाखाय थाङो आरो। दा औ नोंथाङा एसे फोरमायदो जे नोंथांनि ओनसोलाव मा मा फोरबोखौ ओ फालिनाय नोंथाङा नुयो आरो?
ओ नोंथां होननाय बिदिनो ओ गोबां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि ओ फालिनायखौ आं नुनो मोनो। बेदिनो दुर्गाजा फुजा लोखि फुजा गोबां माने बिदिनो ओ रंजाथाइ मोनसे फोरबोखौ आं फालिनायखौ आं नुनो मोननायखौ जादों आरो ना? बेबायदिनो गोबां माने सुबुंफ्रा ओ मानसिफ्रा रंजानो ओ बै समाव फोरबो फालिनो हेफाजाब होनो माने थांङो आरो ना।
औ औ नंगौ।
बेेबाय बिदिनो ओ रंजानानै ओ गावनि गोसो गुदुं जानानै बेबायदिनो सोरबाफोर ओ बेबायदिनो फोरबोफोराव मोसायो। मेथाइ खनो गोबां बे बिदिनो ओ मानसिफोर फैयो गोबां हारिनि मानसिफोरबो माने जथुमसो जानाय औ। आर' फोरबो रंजानाय खो आं नुनो मोनदों आरो
औ औ।
ओ बर'फोरनि होनोब्लाथ' बांसिन बेबायदिनो बैसागु मेलाफ्राव बांसिन जों रंजानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो गावनि ओ अन माने ट्रेडिसनेल माने एबा ड्रेसखौ गाननानै। देखायनानै जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो। बर'नि हा ओ ड्रेसा बेसे समायना जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसा बेसे समायना जों बेखौहाय माने माने जों गुबुननो दिन्थिफुंनो। हायोब्ला जोंनि ओ बे जौगाथाय जोंनि बर'ह माबाया जौगाहोगोन आरोना।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ। जोंनिथिं गोबां बेबायदिनो ओ ओ फोरबो फालिनाय समाव गोबां बेबायदिनो गारजि खामानिखौ आं मावनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो। जानाय लोंनाय बिदिनो गोबां माने निसायाव रंजानायखौ जों। नुनो आरो ना। ओ गोबां मुगैद। गोथाव होनोब्ला बे निसा लानायनिज। नै बेबिद बिदि रंजानाया गोबां माने। जोंनि थाखाय मुगैथाव आरो ना। जों जोंनो बिदिब्ला जों मालायखौ बोरै बुजायनो। ओंखायनो माने। जोंबो माने मोजाङै ओ थानांगोन अब्लासो जों मालायखौबो जों बुंनो हागोन। बेबायदि खालाम नाङा मानोना औ। फोरबो फालिनाय समाव मोजाङै फै थां बेबायदि आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ।
गोबां माने लोङै जायै ओ बेबायदि गारि सालायनानै गोबां जों खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। गावबा गाव मानसिफोरानो। माने बेबायदि ओ ओ फोरबो फालिनाय समाव बेबायदि गावजों गाव एना एनि नांलायनाय बुलायनाय। गोबां माने खोथा बेबायदिनो गारजि गारजि राव बाहायनाय। गोबां आं बेबायदिखौ। आं नुनो मोनदो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथांनि ओनसोलावबो ओ बेबायदि गाज्रि हुदाफोर एबा ओ फोरबो फालिनाय समाव जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होना
औ औ औ दा आं आं नोनाय बायदि जोंनि ओनसोलफोराव फोरबो फालिनाय समावबो बेफोरबायदिनो ओ सासे साफा सानै गासिबो नङा साफा सानै ओ एसे इय ओ एसे देरफुनाय बा एसे बुजिस्लाबनो हायै ओ सेंग्रा बा सिख्ला आं न नुनो मोनदों जेरै ओ उन्दै बैसोआवनो जौ लोंनानै बिरि सिगारेट सोबनानै एसे लोगोफोरजों ओ नांज्लायनाय बा हमज्लायनाय एसे नोंथाङा होननाय बायदिनो गाज्रि राव बाहायनाय बा गाज्रि आखु बेफोरबायदिनो जों ओ नुनो मोनदों फोरबोफोराव दा ओ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव गोबां ओ गाज्रि बा बेफोरबायदिनो मोजां बेफोरखौ नुनो मोनो। मोजां होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव दा जों फोरबोआव थांनानै ओ फोरबोआवथ' मोनसे सासे गसायनि थाखाय नामावसो बानायनाय जायो नङा होमबा जेरै जों बाथौ फोरबोआव जेरै बाथौ आं दहाय होनबोनाय बायदि बाथौनि बाथौ आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय जायो जेरै बेफोरखौ ओ बोर बिनो बा बोर साबस्रिनो बा बेफोरनिफ्राय ओ मोजां बोसोन बा बोर बिनो थांनो जों बेफोर मोजां हिसाबै जों मोनथियो आरो जेरै गाज्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव दङ बेफोरबायदिनो फुजा फाथाल खुंनायनिफ्राय जेरै गाज्रि मुवा बेसाद गारलानाय बा बेफोराव ओ बेफोराव गारजानाय गाज्रि प्लास्टिक बा गोबां दाखोर जायो नङा होमबा फुजा फाथाल खां खुंनायनि उनाव दा औ बेफोरो गाज्रि गाज्रि जेनला मेनला गारलानाय बा बेफोरनि जानाय खहानि थाखाय बा मिथिंगायानि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै जाग्रा मुवा गारनाय बेफोरबायदियाव गोबां गाज्रि मोनामनाय ओंखारो नङा होमबा दा फुजा फाथाल फालिनाय फालिनायनिफ्राय थासारियाबो एसे गाज्रि जायो आंनि साननाय बायदिब्ला नाथाय आथिखालाव गोबां मानसिफोरा बेफोर खौ सुस्रांनो थाखाय जेरै डास्टबिन इउस खालामो फांसनफोराव बेफोरखौ आं नुनो मोनो नाथाय जोंनि सुबुं माहारिया बेफोरखौ ओ बांद्राय इउस खालामा जेरै जेरै मेरै दाखोरफोरखौ खालामलाबायो नङा होमबा दा औ फुजा फाथाल होननानै बुङोब्लाथ' फुजा फाथालाव जों फुजा बा सुबुंखौल' नायनो थाङा नङा होमबा जोंनि गेजेराव फैयो ओ बेफोराव ओ साजाय जानायबा बेफोराव फाननाय मुवा बेसाद बिजनेसनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
मोनसे फांसनाव ओ मोनसे फुजायाव जेरै ओ गोबां गोबां मानसिफोरा जेरै गोबां गोबां रोखोमनि बेसाद बा मुवा बेसाद बा देलायग्रा मुवा बेसाद फाननाय जाग्रा मुवा फाननाय बा बेफोरबायदिनो ओ जि दखान फाननाय बा सेनडेल दखान जेरै बेफोरबायदिनो आं गोबां मेला बा बेफोरबायदिनो ओ गावनि रंजा रंजानायनि थाखाय जेरै मेला खुङो जेरै सार्केस बानायो जेरै ओ मुभिनि थाखाय जेरै एक्स्रा हल बानायो बेफोरबायदि आं गोबां फांसनफोराव नुनो मोनदों आरो मेलाफोराव दा औ बे फोरनि खहायै गोबां मानसिफोरानो रां खामायगासिनो दङ फांसन बा फुजा फाथाल बेफोरनिफ्रायबो जों बेफोरबायदिनो ओनसोलाव अ बेफोरबायदिनो फुजा फाथालाव ओ बिजनेस खालामनानै जानाय बा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनाय बेफोरखौबो आं नुनो मोनदों आरो दा औ नोंसोरनि ओ ओनसोलाव बा बेफोरबायदिनो बिजनेस खालामनाय फुजा फथालाव नोंथाङा नुनो मोन दों नामा?
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ फोरबो फालिनाय समाव गोबां
औ हेल' नोंथां हेल' हेल'